हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ ओरैनो जिरायना जाखांनायनि उनाव नोंथाङालाय?
अ आंबो जाखांनायनि उनाव जिरायनानै दंगासिनो।
अ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आंनो फन खालामनाय जादोंमोन खिनथानो हागोन ना?
आङो बारहुंखानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ अ दे होमबा फोरमायनानै होदो एसे
दा नोंथाङा मा सानो बारहुंखा बारब्ला जोंहा मा मा खहा जायो?
जेनेबा बारहुंखा बारोबा जोंहा माखासे बिफां लाइफां बायो बिफां लाइफां बायनायनि जाय जाहोनाव मालाबा मालाबा समाव जेनेबा न'फोरावबो आमफ्रायो लामा सामायाव ओ बाय थेनानै थायोब्लाथ' जोंहा थांलाय फैलायाव जोबोर खस्थ' जायो नङा होमबा लोगोसे माखासे जेनेबा जोंनि आबाद आमफ्रायो गोबां रोखोमनि खहा खालामो जेरै ओ फोथाराव माइफोरखौ लेमहोजोबो जाग्रा मैगं माबा माबि बारहुंखाजों लोगोसे सारनथाइबो फैयो नालाय बेफोरो मालाबा मालाबा न'नि थिं सिं बेफोरखौबो गब्लं खालामो मालाबा गोजान जायगायाव थिंफोरखौ बुखारनानै लाङो बेफोर बेफोर खहा खालामो आरो। बेनि अनगायैबो जेनेबा बारहुंखानि जाहोनाव जेला बारहुंखाया जायो अब्लाथ' बेयो मालाबाबो माबाथ' खालामखायाना जोंनि
औ मुलामफाथ' गैया मानि बारहुंखा बारब्ला जोंहा। औ ओमफ्राय जिब जुनारफोराबो गोबां खहा जायो। बारहुंखा बारोब्ला ओ मानसिनियाथ' खहायानो जाखा खायो जेनेबा बांसिन ओरैनो बारहुंखायाथ' फागुन बोथोराव फैयो खोमा ना?
औ फागुनाव दैज्लां बोथोर बोथोरावबो दाबो अखाजों लोगोसे दा दा माबायावबो दैज्लां बोथोरावबो जायो
औ औ आरोबाव
आरो बिदिनो जेनेबा बार बारहुंखा बारनायाथ' जेनेबा मैगं थाइगं थाइं आरो मानसिखौल' जेनेबा जिउ खहा खालामा जेनेबा जोङो अबेबा जायगायाव जेनेबा दंफां बायनानै थायोब्ला जोङो जेनेबा मा अबेबा जायगायाव थांनोबा जोंथ' ओ गारि म मटर बायदिजोंसो बायदिजोंसो हानथियोना लामाखौ। आसामावबो जेनेबा जोङो बारहुंखानि जाहोनाव जोंहा मोब्लिबफोराबो माखासे जेनेबा कारेेनटफोराव गोग्लैसिनो कारेन दंफां लाइफां बिफांफोरा बेनि जाहोनाव जेनेबा जोङो कारेन्ट गैयाबा जोंहा माखासे खामानियाव गोबां प्रब्लेम जायो जेनेबा जेंना सोमजियो नङा होनबा कारेन्ट गैयाबा जेनेबा जोंथ' दा गोरोम गोलोम बोथोराव जेनेबा कारेन्ट गैयाबाथ' दा बायदि जि बोथोर गुदुं बेयाव जों गरम गरम गरमनि खस्थ' मोनो लोगोसे जेनेबा कारेन्ट गैयाबा जोंहा माखासे ओ इलेक्ट्रनिक ओ अनलाइन खामानिफोरा जाया जेरै मबाइलफोर माबाफोर बाहायनो हाया जायो जेनेबा आरो हान्था मेला थांनायावबो खस्थ' जायो जेनेबा जों दाबसे जायगायाव थानांगौबा जेनेबा बारहुंखानि जााहनाव जेनेबा दंफां लाइफां गायथिनानै अबेबा लामायाव गोगलैसिननानै थायोबा बेफोरखौ बोखारनायाव 'सम लायो नङा होमबा बबेबा ओमफ्रायो एखमबा एखमबा मा जायो जों जेनेबा बबेबा जायगायाव याव हान्थिगासिनो थायो जेनेबा बेनि सायाव जेनेबा बारहुंखा बानायनायनि जनाव बिफां लाइफांफोर गोलैयोबा मानसिनि सायाव गोलैबा मानसिनि जिउ खहा जाया होनबा!
खहा जायो औ आरो जेनेबा जेनेब्ला फिफां लाइफांफ्रा न' बाङाव बायसिनबा जोंहा बेखौ बानायनायाव गोबां खस्थ' दं आरो खरसानिबो खोथा दंना जेनेबा रांनि बेखौ बानायफिननायाव माने बहुद रांनि गोनांथि जायो बेफोरनो आरो माखासे जेनेबा खहाफ्रा बारहुंखारानि ना
औ जेनेबा न' बांखौ लुफिननायाव जेनेबा जों न'खौ गोदान खाफिननायावबोथ' सम नां नोंथाङा थिखौनो बुंदोन जेनेबा मोनसे न'खौ बा बानायनायाव गोबां रां थाङो लोगोसे जाय जाय मानसिया बि बे बारहुंखाजों भुगिनाङो बेनाबाथ' जेलाबा मालाबा मालाबा माने देहायावबो दुखु मोनो गोलैसिनजानाय मासिनजानाय नङा होनबा? बे ओ रांनि खहाजों लोगोसे देहानिबो माने खहा जायो मालाबा मालाबा
औ आरो बे बोसोरावथ' गोबां माने बारहुंखा बारनानै बिफां बायसिननानै मानसिना बावनो गोलैदेरनानै थैनायनिबो गोबां खौरां खोनानो मोनबायना जोङो
औ औ औ गोबां जायगायावनो नुदोंथ' आरो ओ जेनेबा जों मोखां बिजाब फोरावबो नुनो मोन्दों आरो माखासे निउसफोरावबो खौरां बिजाबफोरावबो नुनो मोनदों जोङो बेफोरनि जेनेबा बारहुंखानि थाखाय मानसिनि जिउ खहा जानाय आरो जिब जुनारनिबो गोबां खहा जानाय
औ आं सानो बारहुंखा बारब्ला माने जोङो बाहेरायाव थायालासे बांसिन न' सिङावनो थानांगौ गौ आरोना।
औ औ जेनेबा जोङो जोंनि माखासे न' बांफोराबो जेनेबा जों गिनांगौबो लागा जाय जाय जायायाव माने आं सानो बिफां लाइफां खम जे जायगायाव माने जेबो गोलै सिनथावथाव एबा माबा दंफांफोर माबा बिरफोथावथाव गैया जेनेबा से एसे माने जाय जायगायाव माने जोंनि जिउआ एसे माबा जागोन आरो सेफ जागोन बे जायगाखौ नायनानै जोङो जेब्लासिम बार हुंखाया जेनबा थाद'आ बे समखौ माने जोङो माखासे जेनेबा टेबोल थिं फोराव थायोना अखमबाथ' जोङो माने लामा सामानि गेजेराव लामानि सामा गेजेराव थानाय टाइमावबो बारा जेनेबा बारहुंखाया बारोना बे समाव जोङो माने एसे जायफोर दंफां फोरा माने गुथावा बा माबाथावा एसे लांदां जायगा फोरबोथ' बांद्राय लांदां जायगायाव थाबाबोथ' बारहुंखायाथ' ओरैबायदि गोसा बारोना बेथ' मानसि बुखारनानै लाङा होनबा औ औ एसे जे जे आव माने जोङो हमथा थानानै थानो हायो जेनबा गिदिरफोर दंफां मुरा फोर बेफोरबायदियाव थायोबा आं सानो आरो माने जोंनि मानसिनि जिउआ माने रैखा गोनां। सिनबा जोङो बांसिन ओरै माने जोंनि जिउखौ बारहुंखानिफ्राय जेनेबा माबा मोनसे खहानिफ्राय जोङो गावखौनो गाव रैखा खालामना लानो हागोन होननानै आं सानो नोंथाङा मा बुङो?
आंबो बिदिनो सानो आरो नै जेनेबला जोङो बार हुंखा बारनाय समाव जेनेबा लांदां जायगायाव थायोब्ला बारहुंखाजों बुखारलांजेननायनि गोबां जेनेबा जाहोन मानि रिजोन दं जाहोन दं। माने बुखारलांजानो हागौ आरोना। आमफ्राय दाख्लिबो आरो खौरांवाव नुनो मोन ओमफाय जोङो अबेबा जायगायाव मोन ना दालाय सासे सुबुङा बारहुंखाजों बुखारलांजानानै बेना आथिङा एसे बायदों नामा आथिं आखाइ बायदों। दा बेफोरखौ फाहामनायाव गोबां टाइम नांगौ जेनेबा बेफोरो मो
ओ हामफिननायावबो गोबाव सम लायो आरो जेनेबा नोङो बेयो आयथिं आखाइफोरा बायोबा जेनेबा बेफोर देहाया जेनेबा जोङो बेयो गोबाव सम लायो मानो होमबा जेनेबा आयथिं बायनायफोरावथ' जेनेबा टाइम लाखायो मानो होनबा ज'-जरायफि नाय आमफायो जों माखासे ट्रिटमेन्ट लाबाबो माने खायसे खायसे मोजाङै बिदिनो आरो बेयो जाबाय देहायारि खहा जोंनि
औ देहायारि खहा नंगौ औ।
ओ
आरोबाव जेनेबा बारहुंखा बारब्लाथ' जिब जुनारफोरा एसेबां साननो हानाय जेनेबा गोहो गैया। अब्ला बिदियाव बिसोरहा गोबां खहा जायो। जेरै लामानि सैमाफोर औ बिसोरहाथ' थानो थाखाय जेनेबा न' गैया अब्ला बेयावनो थानानै बिसोर हाबो होसिनजानायनि मानि चान्स दं आरोना।
औ दाउ अमाफोराबो माने माखासेफोरा माने बारहुंगाजों लोगोसे बारहुंखा बारोबा जेनेबा अखायाबोथ हाफाखायो सारअन्थायाबोथ' मालाबा मालाबा गावो बे सारअन्थाइ जेनेबा अ- बारहुं हुंखाजों लोगोसे जेला सारन्थाइ सारन्थाइ गावोब्ला थ' मानसिनि जिउआ जोबस्रांखायो बेखौथ मोनथिखायो, नङा होनबा? ओमफ्रायो जिब जुनारफोरबाबो खामनाय बे कारेन नि खामनाय बेथ' सारन्थाइजों फैफानायखाना बेखा माबाया मा होनो बारहुंखाजों फैफायो ओ आमफाय बियो जेनेबा मानसिनि देहायाव गोलैबाथ' जों मान सिनि जिउ जोबनाया खाथांखा, नङा होनबा? अ आरो आरो बिदिनो जेनेबा जोङो जिब जुनारफोरखौथ' बिसोरथ' मोनथियाना खि उमुख जायगायाव जेनेबा दाबसे माबायदि जायगायाव थायोबा माबा जेनेबा बिसिोरनि जिउआ ओ रैखा जागोन बिसोरखौिथ मोनथिया बिनिखायनो जोङो जेनेबा बारहुं खा बारोब्ला दाउ अमा बा मोसौफोरखौ जों जेनेबा एसे जि जाय गायाव बिसोरनि जिउआ माने रैखा मोनगोन बिदियाव खानानै दोननायखौ आङो साबसिन जायो जागोन बायदि मोनो आरो, नोंथाङा मा बुङो?
आंबो बेखौनो सानो मानोना जों गावनि खौल' सानालासे जिब जुनारखौबो साननांगौ जायो आरोना। जों जेब्ला फिसिदों अब्ला बेखौ नायनांगौबो जायो।
औ
आरो जेनेबा फिनायनिल' खोथा नङा लामा सामानि जिब जुनार जेनेबा बिसोरहाबोथ' जिउ दङ। आरो बेसेन गोसा जिउखौथ' ओरैनो मोननो थाङा ना। बेनिखायनो जों गावजों लोगोसे जिब जुनार आरो गुबुनखौबो मदद होयोब्ला गाहाम जायो। नंगौना?
बिदिनो आरो मा होनो औ नों गो नों नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेखायनो जों ओ बारहुंखा बारनायनि सिगां जेनेबा आं सानो आरो जेनेबा बोथोरखौथ' जों मिनथि खायोना माबायदि बोथोराव जेनेबा बारहुंखाया फैगोन जेरै दैज्लां बोथोरफोराव बेबायदि समाव जोङो माने आं सानो एसे सांग्रां जानानै लानाया मोजां जायो जेनेबा जोङो बहाय बहायबाफोर फोर जेनेबा दंफां बायहांहां बा गोरान बेफोरबायदिखौ थायो। नुयोबा जोङो जेनेबा दानफायखानानै एसे साइद खालामखानानै दोनोबा जेनेबा। जाहाथे माने दंफांफोराबोथ' एसे जानला मानलाफोरा एसे गोराफोराथ' बायलाबायखायाना। जेनबा एसे दंफां जि जायगायाव दं फांफोर गोरानफोर थायो बेफोरखौ दानस्रिंखानानै लाब बा मोज- गाहाम जागोन आमफ्रायो जेनबा न' फोरखौबो जोङो एसे बारहुं खा बा बोथोर मोजां ओ- समाव माने न'फोरखौ गोरा खाफ्रा खानानै लायोबा माने जोंनि न'फोरा जाहाथे बिरखारलाङा बा थिंफोरखौ बुखारनानै लांनो हाया। मानो होनबा जों बर'फोरनि मादाव, बांसिनानो रा-ओ-बांसिनानो माने बिदि बिलडिं सिंलडि लुनाय जाया माने गोरिब गुन्द्राफ्राथ' बांसिन थिंनि न' थोरिनि न' बिदियाव सो थायो नालाय नङा होनबा? ओ-बेफोरखौ माने जों सिगांनो बोत बोथोर ओ-बिदि बारहुंखा सौफैनायनि सिगांनो माने जों खाफ्रााखानानै लायोबा एबा सांग्रां जानानै लायोबा। माने एसे जों बारह एसे नङाबाबो बांसिन माने बारहुंखानि फाय जोङो माखासे खहानिफ्राय जोङो ओ- रैखा मोननो हागोन होननानै आं सानो आरो।
नोंगौ बिदिब्ला नोंथां औ। थनसै नामा?
औ दे नोंथांजों रायरायनानै। जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे दोनथ'सै।